आ
औ
खोनादों ना औ दायो सि दङ ना नोंथां
अ द फ्रि दे
नै मोनसे टपिक लानो हबा टपिकनि जोंनि टपिकआ जाय औ हेलौ एसे खोनादों ना
औ खोनादों औ खोनादों
टपिक जोंनि टपिकआ जाबायबा संनाय खावनाय ना
औ सनाय खनाय
औ जों गोदोनि जोंनि बर'फोरनि गोदोनि संनाय खावनाय बुङोब्ला ओंख्रि बेफोर गोबां रोखोमनि ख्रिफुर दङ जे अनला गे नारजि ओमफ्राय सबायजों साम'
औ
ओमफ्राय मेवाय मेवाय जोंना गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर दङ औ औ नंगौ नोंथांमोननिथिं औ अनला ओंख्रिखौ माबायदि सङो एसे सावरायनो हागोन नामा एसे फोरमायनो हागोन नों
औ
उ हेल
औ खोनादों
औ
जोंनिथि अनला ओंख्रिख मेवायदों ना
औ नंगौ
मेवाइखौ ओ गिबियावनो जोङो दानना लायग्रोयो ओमफाय ओमफाय आरो बेखौ साफा खालामो साफा खालामना साफा खालामनानै बेखौ हानाय जायो आरोना
औ नंगौ
हानानै ओमफ्राय बेखौ साफानो सुना लाग्रोनाय जायो
औ नंगौ
सुना लानानै ओम ओंख्रि संनायनि सिगां बेखौ थावजों एसे एवफ्रामग्रोना लायो आरोना
औ नंगौ
बिदिनो एवफ्रामनानै ओम दै दैखौ होयो दै संख्रि बिदि होयो होनानै ओम जे जेनेबा बियो एसे रहायबा आरोना
औ नंगौ नोंथां
रहायबा बिखौ खारै एसे होनोसै खारदैखो खारदै खारदै एसे होनानै बेखौ ओम गोदौनो होयो
औ नंगौ
ओमफाय जेनेबा बेदरफोर होयोब्ला बेदरफोर होयोबा आरो बेदरफोर होयोबा बि बेदरखौ गिबियावनो एवफ्राम ग्रोना लानोसै
औ नंगौ।
नो उम ंख्रि फानलु बिदि होनानै
औ औ
अनला अनला जेनेबा बि मेवाय ओम एवफ्रानानै जों जेनेबा होबाय होनायाव बेयाव होना होयो बिनि उनाव बेनि उनाव बेखौ जेनेबा बे अनखौ अन गुन्दैखौ एसे सुनानै सुनानै ओ दसे दोनो
औ
बेखौ खायफा खायफाया बेखौ दसे सोमनाबो दोनो आरो माइरंखो
औ नंगौ नोंथां औ
बिनि उनाव बिखो सुनानै मोजाङै साफा सुनानै साफा दैदो सुनानै देयो जोङो दानियाथ' गोबां मेचिनबो ओंखारबाय नालाय मेसिनफोराव देयो खायफाया अलाराव देयो खायफाया आरो दिंखियाव देयो। बिदिनो देनानै जोङो गुन्दै खालामना लाग्रोयो।
औ नंगौ
लासैनो बेखौ जेब्ला दैया गोदौ ना गोदौनाय दैयाव होयो।
औ नंगौ
होनानै बेयाव खारै खारदै एबा खारैबो बुङो जोङो बेखौ होनानै संख्रि होनानै फानलु सानलु जा नोंनि गोसो बेखौ जि होनो गोसो बेखौ होनानै मोन ओम गोदौनाय एसे नायनानै गावनि हिसाबाव लाखिनानै बेखौ खांनाय जायो।
औ नंगौ। औ
एखिनियानो
औ आरो नोंथांमोननिथिं नि हाफा ओ हाथासुनि हाबायाव ओ अनला ओंख्रि संनाय ओ आदबा दाबो दङ नामा? हाथासै औ माने मानि थाखाय संनाय जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
खैना‌ औ
औ नंगौ
माने मानि थाखाय होनोब्ला बेखौ हाथा जायखौ होनो हाथा
औ नंगौ
औ हाथाखौ जेनेबा ओ बियो गोदो गोदानिफ्रायनो सोलि लिबोखानाय आबै आबैनि जेनेबा बिखौ ओ हाबा होयोना हराव जेब्ला हाबा होयो बर गोदानखौ बर आरो खैना गोदानखौ हाबा होयोना बे हाबा होनायाव रायजो फोरनो मोनसे सिनायथि एबा नेरसोन महरै बे ओ हाबाखौ खुंनाय जायो
औ नंगौ
ओमफ्राय ओ खैना गोदानखौ जेब्ला हाबा होखाङो बेखौ गा-गामिनि आयजोफोरा ओ गो ओ मा होनो बि-बिजाव जालि जायबा बरनि बिदानि बिसि बेफोर बायदिया ओ लोगो नांनानै इसिङाव गोदान गिबि ओंखाम संनाय होनो आरोना खैनाया
ओ
गिबि ओंखाम संनो होयो बिदिनो बिखौनो ओ खैना गोदानखौ जेनेबा अनलादों दाउ संनो होयो
औ नंगौ
संनो होयो ओमफ्राय खैनाखौ राननो होयो गासैनोबो रायजो राजाफोरनो
औ नंगौ बै हाथायाव लानानै राननो होयो माने आरोना
ओम हाथायाव लानानै रानो
औ नंगौ
बे मोनसे सिनायथि आरोना बे
औ-औ नंगौ औ आरो म अनला ओंख्रिनि अनगायैबो जोबोद ओंख्रिफोर दङ औ सबायजों दाउ सबायजों साम' बेफोर-बेफोर ओंख्रिखौ औ नोंथांमोननिथिं माने ओ माबा माबि फोरबो फोर जायोबाथाय जेरै बैसागो मागो फोरबोफोर जायोबाथाय आलासि फैयो आलासि फैयोना बेफोर औ आलासि फैयोबाथाय मा मा ओंख्रि संनानै जाहोयो माने
आलासि फैयोबाथ' जेन गोदान आलासि फैयोबा आरो जायखिजाया आलासि फैबा नारजि माने नारजिजों अमा जेनेबा जों न'आवथ' जायो न' जाबाबो बेखौ आलासिनो जाहोनो मोना होननानै गोदोनिफ्रायनो मोनसे नेम दोङ आरोना
औ नंगौ
आलासिफोरनो जाहोनो मोना होनना बुङो जेनेबा बे नारजिया गोखाना गोखाखौ आलासिनो जाहोबा माने सोमोन्दोआ बायो होननानै मोनसे गोदोनिफ्राय आबौ आबौमोननिफ्राय खोनाबोदों आरो जोङो।
औ नंगौ
बिदि आलासि गोदान फैनायफोरनो जेनेबा आलासिफोरनो नारजि अमाखौ जाहो होनाय जाया आरो
औ नंगौ नोंथां औ जोंनिथिंबो बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदि औ औ ओम ओमफाय दा ओ नोंथांमोननिथिं साम' साम'फोर मोनो नामा
औ मोनो मोनो
औ
फोथाराव फोथा गोदोनि बायदि मोनला फोथाराव जेनेबा एसे दैमा दोङो दैमायाव गुरनो थाङोबा मोनो आरो
औ नंग' ओ साम'फोर मोनोबाथाय नोंथांमोना माजों जायो बे साम'खौ
साम'खो जोंनिया गोबां गोबां ओम गासैदोबो जायो जा गासैदोबो माने ओ बांसिन जों सबाय आरो उम दालि दालिदो जायो
औ नंगौ औ औ साम'खौ दालिजों सं माबायदि सङो एसे फोरमायनो हागोन नामा माने जोंनिथिं दालिजों जाया आरो जाया
दालिखो खारदै खार-खारदै संना जायो
औ माने दालिखौ फास्तावनो गलायनानै लायो नामा ना
गिबियावनो दालिखो साफा सुनानै ओम खारदै संख्रै बिदिनो उम फानलु म' ओ सामब्रां बिदि होनानै एसे गलि होग्रोना लायो खारदै होनानै रब होना लाग्रोयो बिनि उनाव बे रबखांनायनि उनाव साम'खौ मोजां बासिनानै सुुनानै बिनि धाखोनखोबो धाखोन होनोना जायखो धाखोनखो गारो बिनि उनाव बिनि उनसाइदखो खिबौ खिबौ ना मा होनो
औ नंगो नोंथां
खिबौखौबो दानना लायो बिनि उनाव साफफानो साफानो सुनानै एसे थाव होआलासिनो एवफ्रांग्रोयो एवफ्रानग्रोनानै बेयाव जे-जेब्ला बिनि दै दै अंखारोना दैया अंखारबा बेयाव संख्रै एसे होनानै होयो संख्रै एसे होनानै मो जां ए-एरबाय थायो जोङो एरै एरै जेब्ला बिनिफ्राय दैया रानजोबगोन ना रानजोबबा थाव एसे थाव गुबैखो एसे होना होयो
औ नंगौ
बियाव जेब्ला बिनिफाय मोनसे सोदोब ओंखारो बेरनाय जेब्ला बेरो अब्ला बेखौ मोनबाय होननानै जोङो गनायना लायो आरो ना
औ नंगौ
बेखौ मोजांनो खांनानै बै जे जेब्ला दालिया रदोंना
औ नांगौ
अब्ला बेखौ सबाय उम साम' ओंख्रिखौ साम' एवनायखौ हो होना होयो
औ नंगौ औ दिनै जोंनि नोंथां ओ समाबो जाबाय आ दोसनोसै नामा
अ
औ दे